हेलौ
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना मोजाङै?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय माने जोङो ओ बर'नि बर' हारिजों लोब्बा थानाय। मोनसे जायखिजाया माने ओ आयदा सायख'नानै सावरायनो सानदोंमोन आं। सोलाबगोन ना?
औ औ जायो नोंथां जायो।
दा बिदिब्ला! जोङो ओ बर'फोरनि बा जोंनि गामि ओनसोलाव आबाद मावनायाव बाहायनाय। माखासे आइजें आइला। बिनि सायावनो सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां सावराय जायो।
बिदिब्ला नोंथाङानो जागायगोदो नामा।
जागायग्रोनोसै होनबा नोंथां।
औ-औ।
आबाद मावनायाव गोनांथि जानाय आइजें आइलानि बुंनो थाङोब्लाथ' बहुद रोखोमनि जोंनि बर' बर'फोरा जिहेथु गामि एरियायावहाय। बा गामिनि मानसिफ्रा जिहेथु बाहायो बहुद रोखोम दङ सिगांनि। फ्राय माने फिसा फिसौनिफ्राय लानानै बुहुद माने आइ जेंनेला जेनेबा जोंना गोदोनिफ्राय मेनलि बाहायबोनाय होनोब्ला मेन आबादा आबाद माइ आबादनि थाखाय बाहायनाय जोंना जेरै नांगोल।
बा खदाल
नांगोल खदाल मै
औ।
ओ सिखाफोरखौथ' नांखागौआनो जोंनो। जे नख'राव सि मस्ट इम्परटेन्ट माने इखौ नांगौ जाथारो सिखा बुस्थुखौ आरो बहुद रोखोमनि दं मै, मै दामगुर होननाय मोनसे दङ। जिहेथु मैयै बोनायाव जों बाहायो।
आरो गोबां जेरै जोंना। मैगंफोर गायोब्ला मैगं दांग्रा माखासे। बे बुस बेसादबो थायो माखासे उ नामफोरखौ आं बारा गोसोआव गैया जेरै हासिनि
उम।
उ आरो माखासे मा होनोमोन इखौ ओ माइ हग्राखौ ओ रयना रयना। रयना आरो नोंगौ ओ मामा बेदाखौ बाहायदों। फुरागासे आं नुदों आंबो बायनो मोनदों बेदाखौ, बेदाखौ जोंनि। जेबो मामाखौसो होनो मा होनो जिहेथु जोंना मोसौजों जेब्ला माइखौ गायसिगोन माने बेदाजोंथ' जोङो माने एसे हा गोथाङावहाय एवनो हाया नालाय।
औ।
माने जेब्ला माइखौ जै दिनाखन गायगोन ओइना खन एवनायाव जों बेदाखौ इउस खालामनाय जायो आरो। माने बेखौ बाहायनाय जायो मानि थाखाय होनोबा नांगोलजोंथ' जोंना हालेवनाया एरा नङा होमबा जेहेथु जोंना माइ। गायनायावहाय एसे मालाबानि समाव माने हाजिरा बुजिरा बारा मोननो थाङा नङाना।
औ।
जाय जेब्ला हाजिराखौ सानसेनो एसे मेल्ला मोननाय जायोब्ला माने बेदाजों हालौवौ माने एरो नालाय खनसेयाव माने गुवार गुवार थाङो नालाय जों माने बेदाखौ इउस खालामनाय जायोमोन आरो। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन नामबो थानो हानाय। बेखौथ' बुंनो हाला ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा बुहुद माने माखासे माने नामफोरखो गोसोआव फैजोबा जेन्थ' ओ जोंनि आबाद मावनायाव बाहायनाय बुहुद रोखोमनि बुहुद बुस्थु दङ फिसा फिसौनिफ्राय लानानैहाय। नोंथाङा इसे बुंग्रोलाय आं लास्टआवहाय इसे बुंसोमोन।
औ औ जागोन दे जागोन दे दा आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइला।
औ-औ।
जोंहाथ' आबादावहाय आबाद मावनो थाखाय जोंनो आइजें आयलाफोरखौ नांखाथारगौ। आइसें आयला गैयाबा माने आबादखौ मावनोनो हाखाया नालाय दा बेवहाय आङो मोननै बाहागो बोखावनानै फोरमायगोन आरो आं मिथिनायखिनिखौ। ओ जेन'बा मोनसेया जाहैबाय औवाजों बानायजानाय आइजें आइला। आरो मोनसेया दंफांनि आइजें आयला बेवहायबो खावना बुंगोन आरो दा आबाद होननानै बुङोबा जोंहाथ' ओ फारसेथिं ओ दैज्लांनि दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद। बेखौ मोननै बाहागोआव राननानै जोङो ओ फोरमायनो हायो। ओमफाय बेनि गेजेरावनो नोङो दैज्लाङावनो हक मेसेङावनो हक माइजों लोगोसे आरो गुबुन-गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं बा जाग्रा बेसादफोर। आबादफोरखौ ज जोंनि ओनसोलावहाय बा जों बर'फोरा। मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ-औ-औ नोंगौ।
समावहाय जेन'बा। नोङो दंफांनि आइजें आइला बा मुवा बेसें होननानै बुङोबा। नांगोलनिफ्राय जागायनानै नांगोलखौथ' दंफांजों बानायनाय जायो। बेनि उनावहाय। जोंहा नोङो रुब उम रयना। दहाय नोंथाङा मख'लांनाय रयना माइ हनाय बै माइ माबानायाव मारा होखांनानै ओ जेला खाय थांनानै जमा खालामनाय समाव हुथुम हुथम खालामग्रा रयना औ बे। बेयावबोथ' औवाबो थाफादेरबाय दानिया फारसेथिं ओ मेसें बोथोरावहाय हाथर देख्रुबनाय समफ्रावहाय जोंनिया हाथुरा होनना बुङो जोंनि सोलावहाय। बेखौ बै ससेखिनिखौ जिहेथु गुदियाव गिदिर बानायनाय जायो। बेखौ ओ दं फांजों बानायो आरो ससेखिनि बिखुं खिनिखौहाय ओ बेखौ औवाबो होनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बे थाहैबाय ओमफाय बेनि अनगायै जोंहा हास्नि बानायनायाव जिहेथु हास्निनि मोनसे गुदिनि हालदआवहाय बेखौ दंफांखौ बानायो आरो बेयावहाय जिहेथु हास्नियाव हाथाइ ब्रे-ब्रे थायो बेफोरखौहाय ओ गुदुं फलंनानै माने खायफाया औवा बा खायफाया आथिखालावहाय ल खहा होनायखौबो नुयो आरो हास्नियाव ओमफ्राय बिखुंनि ओ जिहेतु बिखुं बेखौ औवाखौनो होनायखौ नुनो मोनो हास्निखौ जोंनि ओनसोलाव। ओ आरोबाव दहाय मख'लांनाय बेदा। बेखौ फ्राय हास स्नि जों एखेफ्रा मानो होनजायो बेयो ओमफाय हाथाइा गिदिर-गिदिर। ओमफ्रायो ओ- जिहेथु बै गुदिनि पार्ट बेखौथ' दंफांजोंनो नांखागौ आरो ओमफफ्राय बिनि ससे ओ- हायथा हरग्रा बेबो नाङ नांगोलनि बादिनो माने ओ- बेहा गिदिर जायो जिहेथु बेखौ नांगोलावसो माबायाव जुंगालाव होनानैसो बेखौ बेदाखौ ओ- बाहायनाय जायो नालाय बांसिनै
औ औ नंगौ
ओंखायनो गिदिर बेबो दंफांनि जोंहा बाहायथि आरो आ हालेवनाय समाव बाहायनाय जिहेथु आरोबाव जुंगाल। मोसौनि फाफ्लायाव होग्रा ओ बेखौ जोङो औवाजों बानायनायखौ नुयो। अब्लाबो खाय खायफा खायफा सोरबा सो- सोरबा मानि बेयावबो दंफांजों बानायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ
जियानो जाया मानो बेवहाय जोङो औवानि बाहायथि आरो दंफांनि बाहाय थि बे नांगोल जुंगालाव मोनो आरो मैयाव- बो जोङो औवाजोंनो बानायनाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा नांगालाथ' हालौवग्रा जाहैबाय। दा मै होनायाव मै होनाय- जोंनो गोनांथार जिहेथु मेसेंनि आबादाव जोंहा मैनि जोबोद गोनांथार जायो। जिहेथु हालेवनानै हाथरुख्रा थुख्रि जायोब्ला बा हाग्राफोरखौहाय ओ जमा बोनथुमनो थाखाय जोंहा मै होनाय जायो मै होयोब्लासो हाथरा गेब्रुयो। आरो गेबुनायजों लोगोसे हाग्राफोरखौ जों सायाव लानानै फैनो हायो आरो। ओंखायनो मैया जोबोद गोनांथार। आरोबाव आबाद मावनायावथ' जोंहा ओ जिहेथु मोसौ बोरमा बा गुबुन-गुबुन जिब जुनारनिफ्राय आबादखौ ओ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा बेरा थिखोना दुमनो गोनां जायो। ओ बेरा थिखोना दुमनायावथ' जोंनो औवाखौ एकदमबारे नांथारगौ। ओंखायनो औवानि बाहायथिया जोंनो गोनां। आरोबाव ओ जिहेतु मेसेंनि आबादफोराव बा दैजलङानो जायाथों मानो माखासे मान लाग्रा हारिनि जिहेथु जोंना जोगोन नार, लाव, खुमब्रा, फोरला बायदि बायदि माने दङ। जिंखा ओ बेफोरखौ गायनाय समावहाय खायफा खायफा हायावनो मानला होनाय नुयोबाबो बोथोर लानानै खिन्थु जोंनि ओनसोलावहाय बा दैज्लांनि समावहाय जोङो औवानि जानला जानला होनानै बेफोरखौहाय मान होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओ बेबायाददि खालामब्ला माने गोजौआवहाय फिथाइफोरा थायगोन। जिहेथु जानला बानायोबा जोंनो औवाखौ नांथारगोन आरो खुन्थिया होनायजों लोगोसे बेयाव गोजौआवहाय जिखिनि होयो बेयावबो औवा गोरान जिंसि बायदिसिनाफोरखौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ जानला माने जोंनिसे माने बैसां
औ बैसां बैसां औ बैसां जोंनियाव जानला होननानै बुङो आरो। औ औवानि जै बैसां बानायनाय आरो ना बेयावहाय बैखौ फोरला बा माबा मोनसे मानलाग्रा हारिनि मैगं-थाइगं आबादफोरखौ बेयाव मानला होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो दाथ' जों नुनो मोनो। दा ओ माखासे आबाद मावनाय समफोरावहाय। जिहेथु फिथाइ-सामथायाइफोरा बानलु बा फान्थावानो जायाथों मानो। बा गुबुन गुबुन मैगं-थाइगंआानो जायाथों मानो माखासेफोराव बा जिहेथु जोङो जेलानाखि फिथाइ बुरजा थायनानै बिफांङा दरदिंलायनाय जायोब्ला। मालाबा जों बिफांखौ खाबथानो थाखाय जोंहा माने। औवाखौ नांगौ जायो। बेयाव औवाखौ फिसा फिसा दाननानै। ओ खुन्थिया होनानै बेखौ। लाब नाबथानानै दोननाय बेफोरावबो आबाद मावनायाव माने औवाखौ जोंनो नांगौ बेबायदिनो माने औवानि बाहायथिया गोबां दं आरो आबाद मावनायावहाय औवा नङाबानो जाथ्रा होननाय बिदि। औ औ औ जिहेथु जोङो टे क्टरजों हालौनानै गायोब्लाबो ओ जों ट्रेक्टरजों हालौवबाबो हालौनाय एसे खिनिखौल' जोङो ट्रेक्टरजों हालौनो हागोन। नाथाय मेसेंनि आबाद आव जोङो डाइरेक्ट ट्रेक्टरजों हालौवनानै मिस मिस खालामनानै ओ जोङो माने मोजाङै गायजोबनो हागोनखौ जों नुहुरा। ‌बेआवहाय जोंओ एसे एबाबो जावथेब जावथाब खालामनोबाबो जों खदाल अब्लाना खदालावहाय ओ माने औवानिनो बिखुं थायो। बेफोरबायदि आरो ओं दा नोंथांखौ आङो माबाफोर बुंबावोबा माने बेनि सायाव आरो गोसोखांबावदोंबा माने बुंजाबावनो लुुबैदों आरो।
जिहेथु माने जानांगौ नोंथाङानो मोजाङै फोरमायलांबाय। बा माने जोंना समाबो जाबाय आं बुंबाय थाथ'ला नोंथां। नोंथाङानो माने मोजाङै फोरमायजोबखाबाय।
जागोन दे नोंथां दे दे। औ दे गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिमबो।